औ नोंथां खोनादों औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
नोंथांजों आं जोंनि जे आबाद बेफोरनि सोमोन्दै आबाद फोरनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै हरनाय जादों आरो नोंथां नोंथाङा सम दङ ना
औ नोंथां दङ सावरायनो हागोन दे
औ ओह बिब्दिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायग्रोनानै होदो ओ जोंनि मा बोथोराव मा आबाद मावनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै
औ नंगौ नोंथां थारैनो ओह जोंनि बर' फोराथ' गोबाङानो माने आबाद मावनानैनो जाग्राखा जोंनि बर' न'खरफोरनि गेजेराव
औ नंगौ
गोबां बाङाय मानसिफ्राल' बिबायदिनो जोंनि साख्रि बाख्रिफोर मावग्रा जोंहा दं नङा होमबा दा गोबाङानो थारैनो मा बिसोरो माने आबादखौनो मावनानै जाग्रा न'खरफोरखा जोंनिया दा बिसोरो गोबां रोखोमनि गोबां बोथोर लायै बोथोर गासैबो आबाद फोरखौनो मावो जोंनि बर'फ्राबो जों गोबां नुयो गामि ओनसोलाव जेन'बा माने दैज्लांनि थाखाय दैज्लांनि आबादफोर आरो मेसेंनि थाखाय मेसेंनि आबादफोर गोबांखौनो मावनाय नुयो आरो जोंनिथिं दाथ' आं दैज्लां बोथोरखाय दैज्लां बोथोरनिखौनो आं नोंथांनो खोन्थाग्रोनोसै दा दैज्लां बो बोथोराव जोंनिया माने गोबां बेबायदिनो आबादारिफोरा माने माइखौनो बेस्ट खालामनानै माने माइखौनो गोनांसिन खालामनानै गोनांसिन खायखाबो आरो बेबायदिनो बिसोरो माइ खौनो गायो आरो जोंनिथिं दाथ' आरो बेजों लोगोसे दा बेबायदि बिदिनो फाथो फोरबो नुनो मोनो आरो दा दैज्लां बोथोराव जोंनियाव फाथोफोरखौ नुदों आरो नोंथाङा जोंनियाव दा बे फाथोखौ आरोबाव बेबायदिनो हाखांनानै आरोबाव बेखौ जायगा खालामनानै आरो बेयाव आरोबाव माइ गायफिनबावगोन आरो माने फाथोखौथ' एसे दैज्लांनि एसे सिगांनो फोनाय जायो नालाय नोंथां दा बेखौ आरोबाव माने दानखांनानै फाथोखौ दानखांनानै बिदिनो बिसोरो मा खालामगोन माने ओह बेयाव माइफोर गायफिनबावनाय जागोन आरो नोंथां बिदि औ दा आरो मेसेंनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां मावो जोंनि गामिनि सुबुंफोरा जेरै मेसेंनि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' गोबां दङ नोंथां माने जोंहा मैगं थाइगंफ्राबोथ' मेसेङाव बांसिनै मोननाय जायो नङा होमबा
औ
नंना नङा जोंहा माने मेसेङाव गोबां रोखोमनि माने मैगं थाइगं बेफोरबो जुदिबा आबाद महरावनो गोग्लैबाय जाहैबाय दा बेखायनो बे मैगं थाइगंखौबो आं नोंथांनो खोन्थानि जोंनिथिं मा मा मैगं गायो मेसें बोथोराव दा मैगं होननानै बुङोब्ला जोंनिथिं गुबैयैनो थाबाय माने आलुफोरखौ गायो न'खर न'खर
औ
फोर बिराद गोबां रोखोमै आलुफोर गोबां बिबांनि आलुफोरखौ गायो आरो आरो बेजों लोगोसे कफि गायो आरो बानलुफोरखौ गायनाय नुयो जोंनिथिं मोजां जायो नालाय बेफोरो माखासे आबाद लायै आबाद जोंनियाव मोजां जाग्रा माखासे आबादफोर दं नालाय मैगंफ्राबो आरो बिदिनो जिंखाफोर फोरलाफोर थाबाय मेसें बोथोर होनबाथ' आरो सब सबाय बिमा जायखौ दां बुदिबो होननानै बुङो बेफोर थाबाय कफि थाबाय कफियाबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै फुल कफि बान्दा कपि अल कपिफोर
औ नंगौ औ
दा बेफोर गासैखौबो गायो आरो नोंथां जोंनियाव आरो आरो माइ दा दैज्लां बोथोर हिसाबै माइ आबाद माइखौहाय माने जोंनिथिंथ' गासैबो दा बिसिबांनाखि सुबुंफोरनि बा मानसि न'खर फोरनि दुब्लिफोर नुयो गासैयावबो माइखौ गायजोबनाय नुगोन आरो जोंनियाव दा माइखौ मा माइखौ बांसिन सिनै गायो होनोब्ला जोंनियाव ओरैनो थाबाय माने गोदोनिफ्रायनो गायबाय थानाय माखासे माइफ्रानो दाबो जोंनिया सलियो दा बेफोरनि गेजेरावनो दङ बे जायखौ माइसालि माइ होननानै बुङो आइजं नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'फ्राथ' बेखौ गायो आरो बेजों लोगोसे ओह रन्जितफोर गायो माबे माब्लाबा समाव माने जोसाफोरखौबो एसे गायनाय नुयो जोंनिथिं आरो बेबायदिनो माइब्राफोर आरो दानि गोदान गोदान मुगानि गोदान माने माखासे सार्टिफाइ पेकेटफोराव जाय फैयो माइफोर माइ जोलैफोर बेफोरखौबो गायदों सोरबा सोरबा नाथाय बांसिनानो जोंनिया माने गोदोनिफ्रायनो गायबोबाय थाग्रा बे माइसालि माइ आइजं माइ बेफोरखौ बांसिनै गायनायखौ नुदों आरो नोंथां माने बेफोर जोंनि हाजों मोजाङैनो माने गोरोबनानै माने एसेल' हायावबाबो गोबां बिबांनि माइफोरखौ बे माइखौ बोखांनो हानायखाय जोंनि माने सुबुंफोरा बा न'खरफोरा बे बे माइ जोलैखौनो माने दोनफिननानै बेखौनो फोफिननानै आरो बेखौनो गायनाय जायो आरो नोंथां दा नोंथांमोननि साइदआव ओरैनो आबाद होननानै बुङोब्ला माइखौथ' माइ गायखायो नङा होमबा नोंथांमोननिथिंबो बेजों लोगोसे मा मा माइखौ ओरैनो बांसिन गायनायखौ नुयो आरो बेजों लोगोसे माइनि अनगा मा मा आबादफोरखौ नोंसोरनिथिं मावो अननानै एसे खोनथानानै होलाय
औ हागोन नोंथां औ गिबियावनो जोंहा दा दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबादखौनो मावग्रोयो ओह माइखौ मा मा माइखौ आबाद गायो होनो होनोब्लाथाय ओ बिबदिनो रनजित‌ ओ जोसा माइब्रा बेफोरखौनो गायो आरो जोंनिथिंबो बांसिनानो बेफोरखौ गायो ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा माइनि अनगायैहाय गुबुन आबाद होनोब्ला थाय पथल जिंखा थाइबें भिन दि लेस्रा बेफोरखौ गायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोगोनार जोंहाथ' जोगोनारखौ मेसेङावबो गायनो हानायबो दङ नालाय ओ दा औ दैज्लाङाव गायग्रा मेसें उम जोगोनारखौहाय गायनाय जायो आरो जोंनियाव बेहाय ओमफ्राय जोंहा ओ बिब्दिनो बेफोरखौ गायनानै ओ हाथाय बाजाराव फानहैनानैहा य नांगौ मुवा बेसादफोराव जानाय ओ नांनायफोरखौ बायनानै लाना फैयो बेफोरबाय दिनो जोंना ओ माइ आबादजों लोगोसे बिबदिनो मैगं- थाइगंनि आबाद मावनानै बो जायो आरो नोंथां दा औ औ मेसें मेसेङावबो आबाद मावो जेरै माइखौ हाखांनानैहाय ओ बेवहाय मटर ओमफ्राय बिबदिनो खाला ओमफ्रा- य ओ बेसर आलु फुलकबि, बान्धाकबि, अलकबि बिदिनो जोगोनार गोबां बेफोर बेलेग बेलेग मुंनि माने मैगं-थाइगं गायो आरो
नंगौ नोंथां
औ ओ बिबदिनो जोंहा बांसिनानो सुबुंफोरा माने आबाद मावनानै जायो नालाय बेनिखायनो जोंनि ओन सोलाव माने बांसिनानो आबादखौनो मावो ओ गासैनिबो न'खराव साख्रि बेफोरबायदि गैया नालाय ओ बां सिन जोंनि बे गामियावहाय बांसिन आबाद मावनायखौनो नुनो मोनो आरो आरो बेफोरजों लो गोसे जोंनि ओनसोलावहाय ड्रागन फ्रुट ओमफ्राय बिबदिगनो चक' कक'वा ना मा बुङो बे गायो आरो औ औ बेनिफ्राय बैग्रि बैग्रि आबादखौबो जोबोद मावो मावो जोंनि‌ ओनसोलावहाय बिबदिनो ओ स्ट्रबेरि बेफोरखौबो मावो आरो
औ बुंनायबायदिनो जोंनिथिंबो नुदों बे स्ट्रबेरि बागान खालामनायखौ माने गोबां बिथांमोना माने बिदिनो स्ट्रबेरिखौबो खालामो आबाद आरो बिदिनो बे वाटार मिलन जायखौ जोङो थुरमुस गुरुमजा होननानै बुङो बेखौबो जोंनिथिंबो खालामो आरो दा बांसिन बिबाङै माखासे हायाव ओरैनो माने गोग्लैसोनानै थानाय हाफोरखौ फोसाबनानै दानि माने लाइमोनफ्रा सोरबा सोरबायो साब्रै साबा लोगो नांनानै बिदिनो गोबां हाफोरखौ
औ
खालामनानै बबेबा रायजोनि ओरैनो गोग्लैसोना थानाय हाफोरखौ भारा बेबायदिनो होलायनानै लानानै आदिफोर नङाबाबो माबा मोनसे थिखा बनदकफोर लानानै दा बिथांमोनखौ जोङो मा खासे आबाद मावनाय नुदों आरो बेनि गेजेराव बांसिनानो बिसोरो थालिर बिफांखौ गायदों आरो जायखौ बै मा होनगोन सरकारिनि मोनसे थालिर बिफां फैयोना
औ
बागान जायखौ खालामो ओरैनो मोजांथार बिसोरो बे माने आं नुदों आरो दाबनै दाबथाम जायगा बेफोरखौहाय बिथांमोना लानानै ओरैबायदि मो जाङै गायो माने जोथोनै खालामगासिनो माने नांगौ बायदि मुलि दावालि बेफोरबायदिनो बेनि थाखाय नांगौ बायदि दै जानाय बेफोरखौ जगार खालामनानै होनाय बेफोरखौ आं नुदों आरो नोंथां दा जोंनि लाइमोनफोरा बे थालिर बागानखौ खालामनायनि फारसेबो गोसो होदों आरो माने गोबां मुलामफा फाबो मोननो हायो जुदि नोङो मोजाङै बे थालिरखौ जोथोन लानानै नांगौ बायदि दैफोर होनानै नांगौबादि हासारफोर एसे होनानै जुदि खस्थ' खालामनानै बे थालिरखौ जोथोन लानो हायोब्ला माने गोबां मुलाम्फा मोननायफोरबो जोङो खोनायो आरो माने सोरहाबा सोरहाबा सिगांनिफ्रायनो खालामो बिसोरो एसे एसेल' बागान खालामो दा बे एसे बागान खालामनायावनो बिथांमोना गोबां मुलाम्फाफोरखौ मोननो हादों आरो दा बिथांमोननियाथ' आरो आं दा जायखौ नोंथांनो खोन्थादों बिथांमोननियाथ' थारैनो जोबोद गोबां बिगा हा बिसोरो लादों जायहा माने जाय हाया ओरैनो बेखारमोन बेफोरखौ बिसोरो फोसाबजोबनानै बेबायदिनो दा बेफोरबायदि लोगो नांलायनानै लोगो लाज्लायनानै माने राङारि बिथिङावबो बिसोरो खांलाय लायनानै एसे जा नों हानाय एसे आं हानाय एसे बेफोरबायदि होलायलायनानै बे खामानिखौ मावदों आरो बिसोरहा माने गुबुन जेबो सरकारिनिफ्राय माबा मोनसे बिथिंनिफ्राय बिथांमोना जेबो हेफाजाब मोननो हायाखै आरो अब्लाबो बिथांमोना गावसोरनिफ्रायनो गारनानै माने मोनगोन मोजां फिथाइखौ मोनगोननि आसायै माने बे खामानिखौ मावनाय जादों आरो बिसोरो माने
औ नोंथां औ मानो होनोब्ला दानि सुबुं फोरा माने फरायनायजोंल' बानि दानि बे जुगावहाय फरायनायजोंल' ओ जाला आरो फरायनायजों लोगोसे नों आखाइनि खामानिखौबो मावहोलांनो नांगौ जायो नङाब्ला जोंहा फरायनायजोंल' जेबो माने रोंगौथि मोना बा रोंगौथि जाया जोङो फरायनायजोंल' थांबाय थाब्लाथाय जोंनि बे गामि ओनसोलावहाय माबायदि सोलिनांगौ बेफोरदि माबायदि माव मावनांगौ बेफोरखौ जोङो माने बावगारलांगोन आरो जों फराय नायजोंल' थांबाय थायोब्ला औ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे आबादनि सोमोन्दै सावरायनाय बेखिनियावनो दोन थ'निसै नामा नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां औ